हेलौ औ खोनादों। दा
औ
अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय गय फाथैनि बाहायनायनि सायाव लानोसै नङा होनबा नोंथां?
औ जायो
अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो जेनेबा जों गय फाथैखौ माबायदि बाहायो मायाव मो जां मानि थाखाय मा हेप हेफाजाब होयो बे
औ औ जागोन दे औ ओ गय फाथैयाथ' ओ जोंनि थाखाय जोबोर गोनां ओ गोदो गोदायनि ओखायनो जों बर'फोराहाय गय फाथैखो गोबां खामानियावनो बाहायबोदों ओ जेरैहाय जों फुजा फोरबोफोर होयोब्ला जों गय जरा फाथै जरा नङाब्ला जोंनि फुजा होनायाव आबुं जाया होन थायो ओ बिदिनो जोङो ओ हाबाफोरावबो बा जों गोबां खामानियावनो बाहायो बेबायदिनो ओ जों फुजा होयोब्ला ओ गय जरा फाथै जरा होनायनि अनगायैबो जोङो ओ गोबां उम बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरबो होयो बिदिनो जोङो ओ हौवा गोदान बा हिन्जाव गोदानखौ बरायनायावबोथ' जोंनो गय जरा फाथै जरा नांखागोन बिदिनो ओ माइना खुन्था थिखांनाय बा बिदिनो ओ गोबां बायदिसिना फुजाफोरनिफ्राय ओ बरायब्ला एबा बिदिनो जों बेफोराव थ' गय ज'रा फाथै ज'रा नांखायो माने जों गोबां बाहायो बिनिख ओंखायनो जों बर'फोरनियावहाय ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां गय बिफांनि माने बागोनबो दंखायो बि दिनो माने गय फाथ दैनि बागोना जोंनि बर'फोरनियाव ओ गासैनियावबोथ' दों यानो बिदिनो जोंहा माने गय फाथ थिया ओ जोंखौ गोबां खामानियाव मदद होदों जेरैहाय रांनिफ्राय लानानै ओ ओ गोबां खामानियावबा बाहायनाय जेरैहाय जोङो आलासि जि गोदान फैयोब्ला ओ ओम बि बिसोरनोबो जोङो थांनाय समावहाय बिदाय होयोब्लाबो जेबो गैयाब्लाबो जोङो गय जरा फाथै जरा लानानै खु खुलुमो ओ बेबायदिनो ओ जोङो बेबायदिनो जोङो गोबां खामानियाव बाहायो ओ जेरैहाय जोङो ओ ओंखाम जाखांब्ला मालाब बा बेदर नाफोर जायोब्ला खुगाखौ बोरै मोनो नालाय बेनिखायनो माने बेफोरावबो जों गय फाथै जायो बिदिनो जों गय फाथैखौ ओ गो जों गय फाथै बिनिफ्रायबो जों गोबां रां मोननो हायो बि बिदिनो जों ओ गय गोथाङावबो फाननो हायो बिनि अनगायैबो जोङो थिनानै दोननोबा जों गयखौ सुफारि बानायो। बिदिनो जोंहा ओ सोमनानै दोननानैबो माने गोबाव समसिम बाहायनो हायो बिदिनो अबेबा अबेबा समावहाय गय फाथै गयफोरखौ मोनबाय थाया नालाय थाङो बेनिखायनो जोङो फिनानैबो दोनखानाय जायो आरो बिदिनो जों गयखौ सुपारि फाननायावबोथ जोंहा गोबां रां मोनो नालाय बिदिनो माने जोंनि न'ख रावहाय रांफोरनि ओ एसेब्लाबो मदद जायो। बेबायदिनो जों गोबां गय बि फांनि बागोन ओ जोंनि बर' यावहाय दङ बे खायनो बे गय बिफांआवनो जोङो माने फाथैफोरखौबो मानला होना गायनो हाखायो। माने गोबां बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गोबां सुबिदा थायो। बिदिनो इखायनो जोंनो गय बिफां माने गय फिथाइनि बाहायनायाबो जोबोर गोनां। ओ नोंथाङाबो एसे बुंजागोन।
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो। जोंना गया जोंनि माने जिउ खुंनायाव माने गोबां गाहाय गाहाय माने बिफाव लायो आरो जों माने गयखौ गिबियावनो आला सि सिबिनायाव बा हायो नङा होमबा जोंना गया मोनसे आलासि सिबिनायाव माने हेफाजाब माने गाहाय बिफाव लानाय मोनसे बेयो गय फाथैया जोंना नोंथाङा होननाय बायदिनो गय पाथैजों गय पाथै नङाबा जोंना आलासि सिबिनायाबो जाया आरो माखासे समाजारि खामानियावबो जोंना जोंना आद्रा जाना थायो बेयो आबुं जाया। जेरै फुजा होनायफोरावनो जोङो गय गय जरा फाथै जरा नङाबा जोङो बेखौ होनायानो जाया गय मोनाब्ला फाथै नङाब्ला जों खायबा फुजाखौ होनोनो हाया माने। आरो आलासि सिबिनायावबो जोंना सोरखौबा मान बावनायाव जोंना गय जरा फा थै जारा नङाबा बियो आद्रा जानानै थायो माने बेखौ आबुं जाया आरो बेबाय दि खालामनाय जाया। जोंना बेबायदि आलासि सिबिनाययाव गय फाथैआ माने ओरैबायदि गाहाय बिफाव लायो जे जों बेखौ माने गुबुन बेलेग जों माने जोङो जेनेबा रु जुलायनो हाया आरो बे गय फाथैनि जों बिफावखौ बेनिदोनो जोङो गय फा फाथैखौ माने बिदिनो जोंनाथ' जोंनाथ' आलासि सिबिनायाव गाहाइ बिफाव लायो जेनेबा जों सोरबा नखराव फैब्लाबो सोरबा नखराव फैब्लाबो जोंना बेनो जानाय लोंखांनायनि उनाव गय फाथै होनाय जायो आरो बियो सोरबा बेरायनो फैब्लाबो जोङो जेबो जायाबाबो लोङाबाबो गय फाथै होनाय जायो। गय खावना होनाय जायो औ माने जोंना औ बे बे बेबायदिया जोंनि गोदोनिफ्रायनो दोरोंनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो आरो बिनिफ्राय जोङो गय फाथैखौ हाबा हुखायाव बाहायो। हाबा फोरावथ' जोंना आलासिनो जेनेबा जोंना जाखांनायनि उनाव गय फाथैखौ जानाया गुबुन गुबुनफोरना गोदै जानाय बायदि जोंना गय फा थैखौ जायो आरो जोंना माने माबा मोनसे बिदि जा खांनायनि उनाव हाय बेफोरबादि ओैरैनो थानायाव सोरबा फैनायाव माने जोंना गय फा थैखौ होथारो आरो मा ने आरो जोंनावहाय बेफोर जेनेबा जोङो गय फाथैखौहाय माने खालार बानायनायावबो बाहायनाय नुयो आ रो माने आथिखालाव माने गय फाथै गयनिफ्राय खालार बानायो होननायबो मोनथियो आरो जोङो ओरैनोथ' जोंनाव बानायनाय जाया जों माने बेखौ फानहरनाय जायो खोनानो मोन्दों आरो बेनिफ्राय जोङो ओम गयखौ जोङो नोंथाङा होननाय बायदि जोंना गय जोंना गय नङाबा जेबो जाया जिहेतु जों गयनि गयनि जायगायाव जो जों बेलेग जाया आरोना। बेलेग जाग्रा आदार जाया बिनो बेनि थाखाय जोङो बेखौ थिनानैबो दोनो बे थिनानै दोनजाग्रा मोनसे आबाद माबा जाग्रा मुवा नङा ओम बा जों माने गयखौ खाय बिफायाहाय गोमोन गोमोन गयखौहाय हा सिङाव फबना दोनो बे खौ फिसि फेसेवनानै खबना दोनो जाहाथ बियो उनाव गोबाव समसिम जाजायो। आरो खायफा खायफाया बेख बेखौहाय माने फोरानो आरो सुफारि जेरै जों होनो सुफारि नोंथाङा होननाय बायदि बेखौ जों दानखावनानै माने सुफारि बानायनानै फोरानना दोनो आरो। जाहाथे जोङो जिहु टु बियो ओरैनो दोनबा गाज्रि जायो जिहेत जों बेखौ माने उनावहाय जानो थाखायहाय बेखौ बानायना दोनो आरो। बिनिफ अनगायै जोङो बेनि आथिखालावथ जोङो गयनि आबादखौ गोबां मावनाय नुयो नङा होम बा जोंनि जे जोंनि समाज नि सुबुंफोरा जोंनि उम हारिनि सुबुंफोरा माने गोबां गयनि आबादखौ मानाय नुयो आरो। गयजों लोगोसे जोंना फाथैनि आबादखौबो मावो आरो। जाहाथे बे फाथै फाथैनि आबाद जों माबादि मावो जेनेबा गयनि बिफांनि गुुदि गुद दियावनो जों फाथैखौ होफाखायो आरो मोननैनिबो आबाद खमानै जानाय बायदि। आरो जोंथ नुनो मोनदों आ आथिखालाव मानि गोबां सुबुंफोरानो गय फाननानै लाख लाख फैसा खामायदों फाथै फाननानै लाख लाख फैसा खामाय माने गोबां सुबङनो माने दा जोङो दखौ नायनो थाङोबा माने खायफा सुबुंफोरा गयनि बेयावनो सोनारनानै जायो आरो आरो जोङो बे ग'य बागाननि सिङावथ आरो फिसा फिला गोबां आबाद मावबावो सो जोङो बेनिफ्रायबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो जों गयखौ फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो गयनि जोङो गयखौ हाय माने ओरैबायदि गायो जे आथिखालनि सुबुंफोरा माने थाखोसेनि उनाव थाखोसे जाहा थे बै माखासे जोंनाथ गया‌ खां सानसे समाव खांखिनि जाहै यो नङा होमबा गोबां फिथाइ उनायनि उनाव बियो खांखिनि जायो नालाय बिनि थाखायनो खायफा सुबुंफोरा माने थाखोसेनि उनाव थाखोसे जाहाथे बियो थाइगाखांनायनि उनाव बे खौ दानफैनानै आरो गुबुनाव थायनायनि बिदि सिङाव फिसा फिसा फिसा फिसा गायो आरो आरो मोनसे जोंनियाव दा सोलिबाय थादों जे जों खायफा सुबुंफोरा जायफोरा बोलो गोहो गोनां जेने सोलो गोनां सुबुंफोर बिसोरो माने फिसा फिसा गयनि फुलि गायनानै माने बेखौ फानहरो आरो माने गोबां फुलि बानायनानै फानहहरो बिनिफ्राय गोबां रां रां खामायो आरो जोंना मोनसे मोनसे दा गोदान माने मानसि सुबुंफोरा माने सोलो बाहायदों जे जोङो गयनि दुनायखंनिफ्राय माने जोङो दिस बानायनाय नुदों आरो वान टाइमार दिस जायखौ जों खनसेल बाहायो हाबाफोरावबा हायो खायफा खायफा फोराव बाहायो बि फोरबायदि दिडिस बानायनाय नु दों आरो जोङो बेबायदिनो जोंना माने गयनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो आरो बियो गोबां जोंनि जिउआव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ
अब्ला नोंथां नों थाङा माने बे जोंनि गय बागान खालामनाया जेनेबा गयनि बाहायनाया जोंनो बेस बां मुलाम्फा होदों आरो जों माने मोजां जादोंना जायाखै बे आबाद मावनाया बेनि सायाव एसे बुंनो
औ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने ओ गोबां जोङो गय फा थैखौहाय गोबां खामानियावानो बाहायो माने जोंखौ गोबां मुलाम्फा होदों आरो बेबायदिनो औ जोंनियावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो गय फुलि खालामनानै फान्नाय बेफोरबायदि गोबां दङ माने गयखौ जोङो फुलि खालामनानै फान्नोबो हायो बिनि फाय गोबां रां मोनो। बिनि उनावहाय गय बागान खालामबाथ गोबां गय फिथाइ मोनो नालाय बि दिनो ओ गोबां माने हासार गोनां जायगायावहाय गय बिफांखौ गायोब्ला माने गोबां फिथाइ थायो बिदिनो जोङो बिनि फ्राय फिथाइनिफ्राय गोबां रां मोन। ो बेनि अनगा यैबो बिनि सेरावनोहाय गायना होनाय फाथ थै फाथैफोराथ थाब थाब देरो नालाय बिदिनो गोबां बुरजा जायो। फाथैफोरा फाथैफोरखौथ बांसिन थाबनो फान्नो हाखायो। बेनिफ्राय जोङो मुथा गोबां दाम नालाय थायावनो फाथैया थैनाय समाव थ उम बिदिनो मुथासेयावनो सललिस थाखा पनसास थाखा गाहाम जायो आरो जोंनिथिंजाय। बिदिनो माने गोबां रां जों मोनो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो फुजा फोरबोफोरावथ बाहायखायोआनो मान माने नआव नांब्रबगौबा जों माने थाब थाब मोनो आरो। नआवनो फोरखौहाय जेरैहाय जोङो मास मोनसे बेयावनो गोबां फुजा होनाय जायो माने
औ औ माने बे गय फाथैनि बाहायनाया माने बोथोर लायै बोथ थोर माने
औ औ नोंगौ औ औ माने गय ओम बे फाथैफोरा थै सुयो नालाय अबेबा मासाव बेयाव माने गोबां दाम जाहैयो बि बिदिनो ओम बुरजा आरो माने गोबां। जोङो नखराव थायोब्लाहाय फाननानै गोबां रां मोननो हायो। बिदिनो माने जोंनि जिउआवहाय। गोबां माने ओ मुलाम्फा होयो आरो बिदिनो रांनिफ्राय लानानै जोंनि फोरखौ बाहायनाय गोबां माने बेफोरबायदि खामानियाव जोंनो होयो। जेरैहाय जोंनि बरफोरनि हाबायावहाय मोनसे नेम दङ। माने बिदिनो जोङो माइना खुन्था थिखांनाय समावबो जोङो थह बे गय बिदांसे मानि नांखागोन नालाय हाबानि बे ओ बिबान खानायावबो बिदांसे गय नांगौ। जों माने गोबां जोंनि बर। फोरजोंहाय गय फाथिया गोबां माने खाथि थि सोमोन्दो दङ आरो। बिदिनो माने जोंनि जिउआव जोबोद गोर गोनां। ओ नोंथांमोननि जाय जायगायाव बाहाय दासिमबो माने बेफोरबायदिनो गय बिफांनि बागान दङ नामा
औ नों दङ। दसिमबो माने नोंथां जनियाव दा आ। थिखालाव माने। ओरैबायदि बारायबायसो। माने गोबां। सुबुङानो माने बागानसो बानायगासिनो माने गोदोहाय एसे एनैल बानायो दोंमोन। आरो बेफोरो थाइला। खांखिनि जाबाय बारहुंखाजों बायबाय अखाजों बायबाय बोथोर आरो बेयो गोबाव जानायनि उनावहाय हारसिं सिंनो थाइगा लां लाङो जिहेतु बेनिखायनो जोङो माने गय गय दा जोंनियाव ओरैबायदि माने न'खर न'खर माने। जोंनि जायगायाव माने बयनिबो जेनेबा आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर सुबुंफोरा माने ओरैबायदि गय बागान बानायो आथि खालाव माने नों जेरावखि थाङा मानो गय बागान नुगोन। आरो माने औ। जाहाथे बेनिफ्राय जोङो बोसोरावनो बोसोर रां ओरैनो जेनेबा बेखौथ जोङो खाय फा गायनानै दोननानै। एसे साफा खालामबानो जों बेयाव हास हासर होलाय लाया नङा होमबा जों बेयाव हाग्राखौ फोसाब बना होबानो बे हाग्रा गुदि गुदियाव। हा गयनि गुदि गुदियाव जों हाखौ इसे गोजौ गोजौ बानायना होबानो हाग्राखौ फोसाब फोसाबना होबानो जोङो बेनिफ्राय जिहेथु मुलाम्फा मोनो ए इसेबां खस्थ नङा। गुबुन आबाद बाय आबादनिख्रुइ माने एसे इजिसिन आरो बे गयनि आबादा बिनि थाखाय माने आथ आथिखालाव गोबां सुबुंखौनो गयनि बागान खालामनायसो बांसिन नुसै बि आरो बि औ, आरो जोङो गय दुनायखंखौथ' जोंना नै दा दैज्लां, फैबाय आबादावहाय खो फुनाय माबि फु फुनायफोराव जोंना गय दुनायखौ खानायखौ नुयो आरो बेबायदि माने बेखौ बाहायनायखौ नुयो आरो औ औ माने जाथ'सिगोन नामा नोंथां,